अ नों
नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलि समनि थाखाय गाहाम हामनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो आंनिफ्रायबो जासिहनाय थाबाय गाहाम हामलायनायखौ।
दा नोंथानाव मोननैसौ टपिक सोंनो थांदों दा नोंथाङा बेखौ गुवारै एसे फोरमायना होबानो जाबाय?
औ गिबियाव नोंथाङा ओ नों लानाय आयदानि सायाव नोंथाङा एसे ओ फोरमायग्रोबानो जाबाय बिनि उनावसो ओ आं फारियै नोंथांनो फोरमायलांगोन
आदसा जागोन आं बिदिब्ला आं बुंना होनि नोंथाङा बेखौ गुवारै फोरमायना होबानो जाबाय। दा जों मोनसे औवा दं बे औवाजों लोगोसे जों मा मा खामानियाव बाहायनो हायो बे औवानि गेजेरजों नोंथाङा सोमो औवानि गेजेरजों नों जोङो मा मा ब खामानियाव बाहायनो हायो बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा बुंफोरनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। ओ बेस्ट कुइसन ओ जोबोद मोजां सोंथि नोंथांनि सोंनायखौ आंबो ओ मोजां मोनदों आरो बरायनानै लाबाय । ओ नोंथां जों सानै जोंदि ओ औवानि सायाव ओ रायज्लायनो सानदों नङा होमबा?
औ नोंथां ।
ओ औवा औवा बुङोब्ला जोङो माने ओ बे औवाखौ जोङो बिदिनो बारि न'नि ओ जिं बारि ख'ना बायदिसिनाखि जोङो गायना दोननाय जायो बे औवाया औवाया माने जोंनि खामानियाव मुलाम्फा होयो नालाय बेखायनो जों बे बेखौ ओ बिदिनो दंग' सेर एबा ओ न' बारिनि एसे जानगाराव माने जों गायना दोननाय जायो ।
औ औ नोंथां ।
औ ओ बे औवाजोंनो जों माने ओ गोबां ओ बिदिनो ओ न' लुनो हायो न'सा न' लुनो हायो । आरो ओ बे औवाजोंनो जों बे न'सा न' लुखांनायनि उनाव जोङो ओ बेरा होनो थाखायबो जों माने बेरा बायदिसिना जों हेबनानै ओ बेरा होनो हायो आरो बिदिनो ओ औवाजोंनो जों माने बै ओ दुब्लियाव जिथु जों जुंगाल बानायो हालेवनो थाखाय बेफोर ओ जुंगाल फोरावबो खामानि आरो बिदिनो गोबां बायदि बायदि ओ औवाजों जों ओ जेखाइ खबाय ओ खफ्रि ओ सेन खखा बेफोरबायदिखौबो जों माने ओ औवानिफ्राय मोननाय जायो औवानिफ्राय बानायनाय जायो जेराव ओ जेराव माने जोङो जेखाइखौ औवाजों बानायनाय जायो बे जेखायनि जोङो माने गोबां बिदिनो दैसा दैमा दैसा बायदिसिनाव ओ दंग' दंलाफोराव जों माने ओ ना गुरनानै ओ ना हमनो हायो माने ना गुरनानै जों मोनजायो जेखाइजों आरो लोगोसे ओ जेखाइजों जोंहा खबाय थायो आरो बे खबायखौबो जों बे औवाजोंनो बानायनाय जायो ओ जाहाथे ओ बे औवाजों बानायनाय जेखाय खबाय बेखौ जों माने ओ ना लानायाव माने ओ हेफाजाब होयो नालाय बेखौ जोंनो नांदेरगौ ओ खबाइखौ आरो बिदिनो ओ सेन सेन बानायोबब्लाबो जों औवाजों खालामना खालामनो मोनो खालामनो हायो जों सेन खौबो जों औवाजोंनो फ्राय गासैबो माने औवायानो ओ सेन बे औवाजोंनो जों सेनखौ खालामनाय जायो जेबो माने बेहाय ओ लोगोसे खालि जों दिरुंखौल' बाहायनाय जायो मोनफ्रोमबो माने बेयाव ओ लहा थाना लहा नुनो मोननाय नङा प्लास्टिक बायदिसिना नु नुनो मोननाय नङा
औ नोंथां
गासिबो माने औवाजोंनो बानायनाय जायो। बे सेनखौ बे सेन खौ जों जेब्ला ओ दंग'फोरा जेरै ओ राननो हमो ओ फोथारफोरावबो दैया जेरै राननो हमो बै समाव जों माने ओ ना दावखोनायखौ जों बे सेनजों ओ दंग' ओरैनो फिसा ओरै आलि खाथेनानै जों माने बे सेनखौ ओ बहायोब्ला माने ओ जाहाथे बे नाया दावखोबोनाया माने सेनाव ओ नांहैयो थाबथाहोयो बेनि थाखाय जों बे सेन खौ बाहायनाय जायो आरो खखा बुङो बा‌ खखायाबो फ्राय माने औवाजोंनो खालामनाय जायो औवाजोंनो खालामनाय जायो बेहायबो माने जेबो प्लास्टिक लहा बायदिसिनाखौ नुनो मोननाय नङा खालि लोगोसे दिरुंल' नुनो मोनगोन औवाजों ओ बे खखायाबो बे औवाजोंनो खालामनाय जायो बेखौबो जों माने फोथारफोराव आलिफोराव जोङो ना जिथु दावबायना फैनाय बे जिथु आलि दै माने जरना गोग्लैनाय बेयाव जों खखाखौ सानाय जायो जाहाथे माने ना दावबोबाय ओ दावबोबाय थानाय दावफ्लायबोनो नाजानाय नाया माने जाहाथे खखायाव नांथाहैयो आरो जों बे खखाया निफ्रायनो जों नाखौ हमनो हायो बेनि थाखाय जों बे खखाराखौ बाहायनाय जायो आरो खफ्रि बुङोब्लाथ' जोंहा बिदिनो औवाजोंनो फ्राय खालामनाय जायो लोगोसे बेहाय खफ्रियाव जों प्लास्टिकखौ एसे सोदेरना होनाय जायो प्लास्टिक गोसोमफोरखौ एबा गोथां बायदिसिना गाबनि प्लास्टिकखौ जों होदेरनाय जायो बे फख्रियाव फ्राय बेबो माने औवाजोंनो बानायनाय जायो जिथु जोंहा अखा बोथोर बिफोराव जिथु फुंनि समाव फोथाराव एवनो थांनाय समाव जों जाहाथे माने बेखौ जों माने खफ्रिखौ गावनि रैखाथिनि थाखाय बे खफ्रिखौ जों माने बाहायनाय जायो खर'आव लानाय जायो आ खर'वाव लानानै जों माने अखानिफ्राय एसे रैखा मोननो हायो माने मोदोमफोरा माने सिग्लाबा नोंथांनिया बिदि ओ मोदोम फ्रा सिग्लाबनानै जुदि ओ एवाब्ला गोजांनाय फैयो बेनि थाखाय जों बिनि रै खाथि मोननो थाखाय जों कफ्रिखौ बाहायनाय जायो आरो आरो बिदिनो ओ नोंथाङा बेनि बागै आरो ओ आं बुंलांनायनि बागै नोंथाङाबो आरो एसे ओ गुवारै ओ माबाफोर मिथिबावनो हायो नामा औवानि बागै नोंथांनि सायाव आं सों थि खालामहरनाय जाबाय
जागोन नोंथां आंबो आंबो बुंनो सानोदि दा जों औवानि बागै एसे सावरायदों नङा होमबासो नोंथां औवाजों लोगोसे जों बेजों लोगोसे नोंथाङाथ' जाखिनि बुंलांबाय बुंला बे थेवब्लाबोा आं बुंबावगोन नोंथां औवाजों लोगोसे बे जोंहा बुहुद आगजु मुवा जाबावो बानायनो हायो बेजों लोगोसे जोंहा दा औवाजों लोगोसे खुन्दुं जायो बेजों लोगोसे जों औवाखौ बाहायो लेखा लेखा एबा बिजाब गदा जों बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां खामानियाव बाहायनो हाबावो थिग बेबायदिनो जेनेबा बबावा थांनाय गामि स गामि बहाबाफोर एसे थांनाय जायगा दलं एबा माबाफोर बेफोरबायदि जेनेबा जंगाला जंगलाथ' बुंखांबाय नोंथाङा बेजों लोगोसे जों फुलाबारि हग माइ बान्नाय बा दलं हेबनाय बेफोराव बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे आरो जोंहा दंबावो जों माखासे ओरै बेहाय जि लामनाय एबा दान्दा थिग बेफोरबायदिया‌व खामानियाव बाहायनो हायो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे जों खो खोथिया बाननाय बा औवा बुहुद बायदि बायदि खामानियाव जों औवाखौ बाहायनो हायो। आं दा नोंथांनाव सांबावनि फंनैसो। नाथाय दा जोंनि सुबुं माहारिफोरा सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव मानि थाखाय फैसा फैसा एबा रां खामायनो थाङो बेफोरनि बागै नोंथाङा फंनैस बुंनानै गुवारै साम सामलायनो हागोन नामा।
अ हागोन नोंथां ओ। नंगौ जों माने। गुबुन दाबसे जायगायाव खामानि मावनायनि जाहोना बेनो ओ जों ओ माने गावनि आंखाल समनि थाखाय जों माने ओ गुबुन दाबसे जायगायाव माने फैनांगौ जायो रांखावरि ओ बिदिनो गोनांथि जायो न'खराव न'खर मोनसे दायोब्ला। जोंहा रांनि गोनांथि जायो नालाय बेखायनो जोङो माने मोन। ओमबो ओ गावनि बिबान बिबान थायो गावनि सायाव बेखायनो जों माने गावनि गावनि थाखाय आरो न'खरनि थाखाय ओ जानो लोंनो थाखाय बेफोरनि जों माबा मोनसेब्लाबो जोङो माबा मोनसेब्लाबो जों खामानिखौ मावलांनांगोन बेनि थाखायनो आं बेखौ बुंनो सानो नोंगौ ओ राङा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि मानो होनोब्ला जों रांजोंसो गासैखौबो ओ मोननो हायो नालाय बेखायनो जोङो माने बिदिनो बबावबा गामियाव हाजिरा मावनाय आरो बबेबा गुबुन दाबसे जायगायाव खामानि मावफैनाय बेफोरफोरखौजि गोबां आ नुबोनो मोनदों सुबुं माहारिफोरखौ जेराव खामानि मावनानै जों थाइसे थाइनै रां मोनगोन बे रांखौनो जों माने न' फारसे लाबोनानै जोङो बेजोंनो माइरं दै बायदिसिना बायनानै मैगं बेफोरबायदि बायनानै जोङो आ नआव जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंबो मोनजाबोदों नोंगौ बे निसय बाथ्राया थार ओ मानो होनोब्ला जों मानो बे जोंनि ओ आखाइ आथिं दं नालाय इसोरानो हरखानाय बेखायनो जों माने बे आख आखाइ आथिं थासानदियाव जोङो मावफानांगोन आरो जाखानांगोन जोंनि मानसि हारिनि माने मोनसे बाहागोखा बेखौनो आं बुंनो सानो आ जिहथु ओ जों औवानि सायाव सावरायदोंमोन नङा होमब्ला बिदिनो जों औ बिदिनो जों माने औवाफोर औवाफोरनिफ्राय जों आरो गोबां बायदि। जिबायदि मोननो हायो बेखौ नोंथाङाबो बुंलांबाय आ जिथु जेरै लेख खा बायदिसिना नांगौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो जों बे औवानिफ्रायनो जों माने मैगंबो मोननो हायो मानो होनोब्ला मैगं गायोब्ला जों औवा बेरा बायदिसिना होनानैबो जोङो माने माने बेफोर दाउसिन दाउलाफोरनिफ्राय जों रैखा खालामनो हायो। नंगौ गोजोननाय मोन्दों। आ दा जोंनि बे औवानि सायाव रायलायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो ओ दोनथ'गोनखौ आं नोंथांनिसिम ओ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों नोंथां
औ दे